हेल नोंथां
नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
नोंथाङा ओरैनो दं नामा दा ओरैनो फ्रि
औ नोंथां भइसखौ एसे क्लियार फैयाखै एसे लासै लाेसन फैदों एसे। एसे गोसाय बुंलाय औ खोनादों दाइभार औ।
दा नोंथोरा मोनसे आयदानि सो सावरायनो सानदोंमोनाने नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथाङा आंनो अमा फार्मनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा सम दंब्ला?
औ आंनियावथ‌ बेफोर फ्राब बानायनायनि बागै एसेबां रोंगौथि गैया। आं जा रोंगौथि दं बेखौ फोरमायना होनोसै आरो ना।
औ
जोंनो दा गिबियाव जों अमा फ्राम बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो जेनेबा न न नङाब्ला जेनेबा जोङो जेनेबा खायफाफोरा जेनेबा पाक्कानि बानिबो थाला लायजोबना लायो नालाय जेनेबा दैया जेनेबा लङाफोराव थांखानाय नङाबा हमबानाय नङाब्ला जोंनिया ओरैनोबो जोङो गिबियाव जागायजेननायफोरावलाय जोङो ओरैनोबो रोंजाथयो जेनेबा जों गिबियाव अमायाबो जेनेबा जोङो अमाखौ बाजारफोरबायलाबा जोंनि खेब जेनथ जोङो बुजा लाबोखानो हाया नालाय।
औ नोंथां
औ जोङो मसे मानो जेरै जोङ गिबियावनो जों जेनेबा मासे अमा बेखौ लाबग्रोबाय जायखौ जोङो जेनेबा जायो बियो फिसा हाजायनायनि उनावसो जोंनिया बिदि बारायलांबाय थायो नङा होमबा? औ बिदिनो जोंनिया बारायलांबाय थानायनि उनाव जोङो जेनेबा जोंहा मुलाम्फायाबो बारायब्ला जोङो बिदिनो जेरै अ अमानि जायगाखौबो अमा दोनग्रा जायगाखौबो एसे एसे बारायलांबाय बारायलांनानै जोंनिया बिदिनो आरो जोङो अमाफोरखौ जेनेबा गुबुन गुबुन फानहरनो हागोन जेनेबा गोजान गोजान नोगोर सहरफोराव फानहरनो हागोन बा जोङो जोंनि खाथि खाथि खालानि हाथायफोरावबो फानहैनांगोन जोंनियाथ दानिया अमानि दामा गोबां नङा होमबा? औ अमा फिसा मासे बायनो थांब्लानो जोंनिया जेरै थाम रोजा ब्रै ओ बेनिखायनो जोंबो बेफोर अमा फार्म बानायनानैबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो। अमा फार्ममाव अमा फामावबोथ गोबां मुलाम्फा दङ नङा होमबा? जोंनिया जेरै मासे अमा बिमायानो जोंनिया जेनेबा जिथा जिबााथा बिदि फिसा हाखायो नालाय जों जेनेबा मासेयाव मासेयाव थाम रोजा ब्रै रोजा मोनब्लााबबो जोंहा गोबां रामनि मुलाम्फा जायो नङा होमबा औ नोंथाङाबो बेनि अनगायैबो जेनेबा मायबाफोर फार्म बानायनाय बा जेनेबा फिनायनि बागै रोंगौथि दंब्ला एसे
औ औ नोंथां औ आंनावथ एसेबांबो रोंगौथि गैया अब्लाबो आं एसे एसे ओ फोरमायलांनोसै आरो नोंथां।
जा रोंगौथि दं बेखौ फोरमायब्लानो जागोन नोंथां।
बोराबनि सायाव एसे फोरमनि बोरा फार्मनि सायाव औ। दा जोंथ गिबियावनो जोंनो एसे रांनि खाल जायो नङा होमबा गिबियावनो बोरा बायनो थाखाय दा दा जेराव जों बोरमा मासेबायनो थांबाथ' जोंथ एसे ओरैनो खरसानि गोनथि जायो नालाय जेरै जों दा बोरा फिसखौ बायनो थांबा सोरबाबा बा रोजा लायो सोरबाबा द बिदिनो लाय उनाव नोंथां लायोना।
औ। दा जोङो गिबियावनो बुन्दि एबा फान्थि बोरमा जोंङो नांगौ जायो गि गिबियाव फिसा आजायनि थाखाय औ बे फिसा आजायनि थाखाय जोंङो बेखौ जों गिबियावनो बायगनाय जायो।
औ।
औ बिनि उनाव जोङो न'खौथ जों आ सिगाङावनो जों बानाय खानाय जाखायो बोरमा गलार गन्दखौ बे दोनो थाखाय सांबो बानायनायजों लोगोसे आदारखौ ओ जोङो थारमाने आरो जोंजों लोगोसे मासे उनाव न' लाबखांनायनि उनाव जोंथ बेखौ जोङो फिसा जाय जाहोयो नङामा नोंथां?
औ नंगौ।
जाखां उनाव जोङो बिदिनो मासेफोर अबावबा मानै बबेबा माथो साथाम होयो नङाा नोंथां जोङो माब्रैब्लासो नुनो मोनदों औ। बेनि उनाव जों बेखौ एसे देरबा जों बेखौ खासि खालामा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ।
जोबोद दाम मोनो नङा होमबा।
औ।
बिदिनो जोङो गिदिर खालामो बिदिनो जों बायदिसिना दानाबो एसे एनै होनलाबाय जेननो एसे एनै ओमफ्राय जोङो जेरै आदार होयो नङा होनबा नोंथां फाख्रि दंफां गामब्रा म बेखौ गाम्बारि दंफांनि बिलाइ बिथु आथिखालाव गोबाङानो जानायखौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां?
नंगौ।
ओ जेनेबा बेमार आजार ख जानाय समावबो जों जुदि रांनि आंखालाव गोग्लैयोबा नोंथां जों बेखौ फाननानै जोङो एसे खरसा मोनो ना होनबा नोंथां औ ओरैनो जों थ' जोङो रांनिजबो आंखालाव थाखाय न'ङा मोन
औ नंगौ थायो।
बेनिखायनो जोङो समबा गोसो जाबाथाय जोङो रांनि आंखा खालाव गोलैबथाय जों बेखौ फानब्रबनानै जों बे रांखौ जों मोनथों औ बे रांजों ज न'से लायोखाय
औ औ।
औ बिदि ओमफ्राय आं नोंथांनो' मोनसे सोंबाय दं।
औ।
नोंथाङा बै दाउ फार्मफोरखौ माबायदि खालामो आं फोरमायनो हागोन ना।
औ हागोन जेनेबा जोङो दाउ हांसोनि फार्म बानाय थाखायथ' जोङो गिबियाव जेनेबा हांसोनि फार्म बानायनो थाखाय। ओमायथ' जोंना जेनेबा जोङो। फुख्रिफोरावबो जेरै जेनेबा जों मोनसे न'खौ गिबियावनो लुगुरोना लाबो जेनेबा फिाबाबो गेदेरो बेखौ लुगना लाखानायनायनि उनाव जोंहा जेनेबा फुख्रि खाथियाव खाथियाव लुयोब्ला मोजां जायो आरो ना मानो होनबा जोंनिया हांसोफोरा दैयावनो थायो नालाय गोबां बिबांनि बेनि थाखाय जों बेफोरखौ हेंगारना होनानै जेनेबा जोङो जोङो जेनेबा बिदै बायना लाबोनाबो जोङो जेनबा हांसोखौ फिसा आजायनो होनो हायो नङा होनबा जोंहा हांसो बिमाफोराबोथ' जोंनिया मासे हांसोआवनो गोबां फिसा होखायो नालाय
औ नोंथां
बेफोरखौ जोङो बेफोरनि फिसाखौनो जोङो मोजाङै जोथोन खालामलांना जेनेबा मासेनिफ्राय मानै मानैनिफ्राय माब्रै बिदि बारायलांहैनानै जोङो जेनेबा जोङो जागायलांनो हायो आरोना जागायलांखांनायनि उनाव जेनेबा जोंनिया हांसोफोरा देरो ब्ला जों बेखौ जेनेबा हेंगारनानै होयो जेनेबा जों फुख्रियाव हेंगारना होयो अब्ला फुख्रिनियावनो जेनेबा बिसोरो फुख्रियावबो गेलेयो नालाय हांसोफोरा जोंनिया औ बेनिखायनो फुरि हांगारना होयो बो हेंगारखांनायनि उनाव जेनेबा जोंहा मोनसे जेरै सुबिदा खालामना लानायबा गाहाम जायो जेरै फुख्रिनिफ्राय बेफोर जोंनिया फार्मा खाथि दंब्ला बेयावनो फैना थाफाय फिननाय बि बि आरो ना जाहाथे जोङो जेनेबा फार्म बानायनोब्ला जोङो जेरै मेरै हेंगार ना हो जेना ना नङा ब्ला जोंनिया गोबां बेमार आजार फैयो जेरै दाउफोरनि हांसोफोरनि बिदि बेमार आजार फैनायाव नङाबा जोंनिया बेफोरो जुै जोंनि फार्म बारनायफोरा थैलांजोबा जोंनियाथ' गोबां लस जागोन नालाय बेनिखायनो जोङो जोंनि सोरगिदिं बेबायदि फार्म बाननायनि सोरगिदिं जोङो जेथिंबो नेट जों नङाबा जेनेबा वालफोरखौ बानायनांगौ आरो ना सोंख्रिनांगौ न वालखौ हायाब्लाबो नेट फोरजों सोंथिना जों बेफोरखौ लाखिनांगौ जाहाथे बिसोर बाहेरायाव ओंखारनाङा बाहेरनिजायाखि बस्थुखौ जा बबेबा बिसोर बे आजार आरो जोङो फार्म बानायोब्ला जोंनिया जेनेबा हांसोफोराबोथ' बेमार-आजार जाखायो नङा होमबा बेयाव जों औ बेनि नि थाखाय जोङो भेटेनारि डाक्टरनिफ्राय मुलिफोरखौ लानानै जेरै हांसोफोरनोबो होनांगौ जेरै बिसोरखौ मानो थाखायबो जोंहा मानांगौ आरो ना बिसोरखौबो जोथोन लानांगौ जोंहा होमब्लानासो जोंहा बेफोरो मोजां जायो आरो जेनेबा हांसोया देरब्लाथ' हांसोआबोथ' दानिया जोंनिया गोबां दाम जेनेबा हाथायफोराव जोङो जेरै जोंनिफ्राय हाथायफोरावबो गोबां दाम आरो जोंनिफ्राय जोंनि गामियारिफोराव जोंहा फार्म खुलिब्लाबो जोंनिफ्रायबो गोबां सोहोरनि मानसिफोरा फैनानै बायना लांफैयो नङाब्लाबो जोंनिया गामियाव थानाय मानसिफोराबो गामियाव थानाय मानसि मानसिफोराबो बब्लाबा जोंनिया माबा मोनसे जेनेबा खाना नङाब्ला जेनेबा ओरैनो जानोब्लाबो बायनानै लांफैयो नङा होमबा अ बेफोरावबो जोङो जेनेबा मासे हांसो आव बाजौ रांख मुलाम्फा लानो हायो जेनेबा बिदिनो आरो बेनि अनगायैबो नोंथांनियाव माबा सोलोंथाइ दंब्ला फोरमायना होबावलै
नोंथां दा आथिखालावथ' गोबांफ्राम बिदिनो नु जेरै जोङो मैसोनि फार्म खालामनानै दङ' नोंथां जेरै नों मैसो फिसिनो थाखाय जोङो सासे मानसि सा सुबुंखौथ' जों नांखाथारगोन नामा नोंथां औ मैसो नायथिं गुमनो थाखाय जोंनो लावखार नांगौ जायो सासे जोङो आथिखालावथ' जों गोबां ओ मैसोफ्रामबो बायलाय नुदों मैसो फालिलाय नदों नामा थां बायदों। जोङो गिबियावनो जोंनो मैसोफ्रामायनो थाखायसो हाजो सेरनांगौ जायो र'। ओ फोथार लांदां फोथारजोंबो गांसो सो मोनो मोसौनि थाखाय गास माबानि थाखाय सरि ओ मैसोनि थाखाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
जों नाम्बारग' ओ जोंनि बे आंखाल जायो नङा होमबा जों रांनि आंखाल जायो समाव। बे समाव जोङो माने मैसोफोरखौ जोङो ओ बिदिनो नांगौ समाव जों मोसौ बिमा गारिनिफ्राय जों औवानिफ ओमफाय जोबोद ओ गाइखेर फानना फाननानै जोंबो रां मोननो हायो। नङा होनबा नोंथां? औ। बिदिनो जोङो फानहरो आरो नोंथां। आरो लोगोसे जों बेखौ जोङो ओ मानसिना फु-फुजा फाथालावहाय सेफोरा बेखौ ओ बोलि होनो लाङो। बिसोरो फाननो हागोन आरो।
औ
बिदिनो जोङो जोबोद रां नांगौ सम मोननो हायो। जोबोद ओ सहाय होयो हेफाजाब मोनो नोंथां‌ औ। ओमफाय नोंथांनाव आं मोनसे लास्ट सोंबावनसै नामा नोंथां?
औ जोंनिया जेनेबा जोङो बेफोरदि फ्रामफोरखौ बानायनानै दोनोब्ला जोंना नांगो समाव जेनेबा माबा मोनसे आंखालाव गोग्लैयोब्ला जोङो बेफोरखौ फाननानैबो जेनेबा जोङो सोलिलांनो हायो आरोना। नङा होमबा? औ बिदिनो जोङो जेनेबा बो फोरबो जोंनिया मोनसे न'खर सोलिलांनायनि मोनसे राहा जेनेबा जों फिसानिफ्राय गोदोर जालांनो हानाय जेरै बेफोरखौ जोङो बानायनानै जोङो बेनिफ्राय जेरै दाउ मोनसे दाउ फ्रामखौ बानाय खा ङनानै जेनबा बेनिफ्राय मुलाम्फा जाबा बेखौ आरो गोदोरसिन बानायबावनाय जेनेबा जोङो बाजार हाथायफोरावबो लांना फानहैनो हानाय आरो जोङो दाउफोरम मुलाम्फा मोननायखौ मिथिब्ला जोङो बेनिफ्राय एसे रोंगौथि मोननानै जेनेबा जोङो अमानिबो फ्राम बानायहैबावनो हागोन। बेनि उनाव बेयावबो मुलाम्फा मोनबा जोङो बिदिनो जोङो जेनेबा आग बारिलांबाय थानांगौ आरो ना। जोङो माखौ नायनानै फ्रामखौ जेनेबा जोंनिया खामानिया मो जाङै स'लिलांबाय थाबा जों बेखौनो आग बारिलांबाय थानांगौ आरो ना।
औ औ।
दे होमबा न नों थां जोंनिया समाव थुथ'बाय। दोनथ'निसै नामा? गोजोनथों।
औ।